हेलौ नोंथां!
औ नोंथां खोनादों।
मा खामगासिनो दों नोंथां?
जना दोङो र' नोंथां। नोंथाङालाय?
नोंथां दं आंबो। ओंखाम जानाया जाखांबाय र' नोंथां दानि बावैसो।
आदसा, आंबो जाथ'वाखैनो र' नोंथां जायाखैनो।
अ।
उम।
ओरैनो खबर पाथिफोरा?
दङ दे नोंथां बिदिनो गेजेरावसै।
अ आ दङ नोंथां। आंनाबो।
होमबा नोंथांमोन जा गायनाय फुनाय जोब्बाय नामा?
गायनाय फुनायाथ' दासान्दि जोबथ'वाखैनो नोंथां मानो होनोबा आमथिसुवा नांना दङोना।
औ।
दाखालिसो नांदो, आमथिसु सुवाया ओरैनो सप्तासे ना बेसांबा थायोबा?
सप्तासे आनो दे, सप्तासे। दानिया माने सप्तासेखौबो मानिनो नागिरला आरो सानथाम खौ मानिना लायो, सिगांफोरबा सप्तासेखौ मानियोमोन दानिया
अ अ अ अ नोंथांमोनथिंलाय ओरैनो गायनाय फुनाया?
जोंनियाबो बि बोरि हाफोरनिखौ गायना लाबा ओमफ्राय ओमफ्राय गोथौफोरनिखौ गायथ'आखै आरो नोथां।
अ अ।
उम। ओरैनो नोंथांमोनहालाय न'आव बेसेसो गायनाया?
हो?
नोंथांमोननिया न'आव गायनो लागाया बेसे ओरैनो हाफोरा?
बारा गैयालै नोंथां सात बिघा नामा दं जोंहा।
सात बिघा।
औ औ नोंथां लाहालाय?
जोंहानिआबो बिदिनो बारा गैया सय बिघाल'सो दोङो जोंनाबो।
ओम। ओरैनो बेसांसो गायफ्रामनाय जायो नोंथां?
ओ सारि बिघा फोर गायबाय बोरि हानिखौ ओमफ्राय दुइ बिघा गोथौआव दंबावो बेखौ गाय
औ।
उम, बेखौ उनाव गायनाय जासिगोन बे।
अ अह अ।
उम, बिदिनो नोंथां सान्दुंफोर दोंदो दुंदोना?
औ नोंथां दिनैसो बायमाना जोलावदराव अ आनो हाबाय दंमोन।
आतसा आतसा अखानि बिदिनो जोंनियाबो दिनैसो एसे सान्दुं ओंखारदों।
उम
उम बिनो अखानि दैफोरदो मायबा फोर उसुबिदा जादों नामा
नोंथां जानाया दासान्दि जाथ'आखै बारा गोसा हा अखाया फिसा फिसा हादोना बेखाय तारमाने दैमोन दैेआबो नारग'हायाखैलै नोंथां।
आदसा आदसा दैमा खाथियाव दङ' होनबा नोंसिना
औ औ औ।
उम इदि दै दै बानाफोरबो जायो नामा?
नोंथां जायो ओरैनो
आदसा औ औ।
गोदोर जायो उम गिदिर जायो अबावबा अबि बोसोराव न'आव थालायनो हायि जायो नोंथां।
आतसा आतसा न'आव लोमजोबो आरो ना?
औ औ बेलेगावसो थाहैनो गोनां जायो।
आतसा
औ
ओरैनो बिदि दैबानाफोर जाबाथाय सरखारनिफ्राय मायबाफोर अनसुंथाइ मोनो नामा?
औ नोंथां बायजेता आ तिरपाल होफायो ओमफाय माइरं, दालि बिदि फैसा होफैयो दा
आतसा ओमफाय नोंथांनिया गामिया अबेयावमोन
आंनिया गामिया नलबारियाव नोंथां औ औ नोंथांनालाय
आंनियाबो तामुलपुर नोंथां
ओ
तामुलपुर तामुलपुर
औ अ अ
उम
ओरैनो नोंथाङा फरायो ना फराया ओरैनो
आं नोंथां फरायनायखौ पिअ पास खालामनानै दोनथबाय नोंथां
औ औ आंबो नोंथां इदिनो आं एह नोंथांनि‌ रखमानो आं थारमाने सेकेण सेमनिफ्राय कलेजसो दोन जाफ्लेनाय नोंथां
नआवबो बायमाना उसुबिदा
हाया
बेनिखाय आर सेकेण सेमनिफाय दोनथनाय जाबाय आरोना
नाव आतसा
ओं नोंथाङालाय ओरैनो ओ मायबाफोरनि एप्लाइ खालामदोंना खालामा
आं बिदि एप्लाइथ' खालामदोंमोन ओ आसाम पुलिस ओमफ्राय फरेस्टारनि खालामदोंमोन।
ओ
ओमफाय बे दाथ' माबाया एप्लाइल'सो खालामना दोनदों नालाय माबाया फैथ'वाखैनो एदमिट फैथ'वाखैनो।
औ औ।
दंबावो सारि पास माहसो दंबावो बेनि उनाव जागोन।
औ
ओम
एरैनो आंबो नोंथां बिदिनो पुलिस इउ बि एबि फरेस्टार बिदिनो अनलाइन खालामना दोन फैथ'वाखै नालाय।
औ औ।
एरैनो नोंथाङालाय खारनाय बारनाय खालामगासिनो ना खालाम एरैनो?
बिदि आंनिया दा बरथ'मान खारनाय बारनाया जाथ थ'वाखै ओमफ्राय मोनानि टाइमाव माबानाय जायो आरो बल सल गेलेनायावनो खारनाय एसे जायो नालाय ओमफ्राय फुङाव अखा सखाबो हाबाय थादों नालाय खारनो मोनाखै आरो। ओरैनो नोंथांनिया खारनायफोर जाबाय दंबा?
फुङाव खारो बिनिफ्राय आरो बेलासे खेला गेलेनो थाङो आरोना नोंथां।
आतसा आतसा ओम।
दाना ओरैनो फुटबल भलिबल गेलेयो ना गेलेया?
गेलेयो नोंथां फुटबल गेलेयो आङो।
अ एरैनो नोंथाङा मायाव गेलेयो?
आंनि फजेसना नोंथां फर आवट आव गेलेयो आङो।
अ
उम नोंथाङा गेलेयो नामा?
आंबो गेलेयो नोथां।
आतसा आतसा।
नोंथाङा ओरैनो खेला गेलेबा जारसिफोरनि माबेबा नाम्बारफोरखौ बेसेबांसो गानो ओरैनो?
आंनियाथ' जारसि नाम्बार फेभरेट थायो नालाय गावबागाव आंनिया एलेभेन नाम्बार आर' मोननैयानो दं देलाय आं माने बे मोननै नाम्बारनि मोनसे गानो एलेभेन नाम्बार बा सेभेन नाम्बार गानो आरो आं।
ओरैनो क्लाब स्लाब दंना गैया नोंथांमोननियालाय? क्लाब साब दंना गैया ओरैनो?
बुजियाखै?
क्लाबलै नोंथां क्लाब।
अ क्लाब दङ।
ओ माबा बे जोंनि क्लाबा मोनसे दङो बि एस क्लाब दं। आं मोननै क्लाबाव गेलेयो आरो।
ओम।
ओम ओमफ्राय मोनसे फेरेंगा क्लाब दं। ओम बे क्लाब मोननैयाव गेलेयो आङो। नोथाङाबो बिदिनो क्लाबफोराव गेलेयोबा क्लाबनि जानानै?
दं आंनाबो दं नोंथां मोनसेल' दं गामिनिनो ड्रेगन क्लाब।
ड्रेगन क्लाब, आतसा आतसा। बिदिनो नोंथाङा हायारफोर गेलेनो थाङो नामा?
औ थाडो नोंथां बिदिनो खाथि खालायाव लिंबाथाय, थाङो ओरैनो।
मा होनदों नोंथां?
नोंथाङालाय थांङोना थाङा बेफोरबायदि खेला गेलेनो जेनेबा हायार लिंबाथाय?
आंबो बिदि लिंबाथाय थाङो नोंथां।
औ।
ओम। ओमफ्राय नोंथाङा दा न'आवनो दं ना बेलेगाव दं?
नोंथां न'आवनो दंथ'यो नै दासान्दि बर'बाव थांनाय था दा दैलां बोथोरा खेथि बाथि खालाम गायनो गायनो बेनि थाखाय न'आव द बर'बाव थानो थांथ'आखैनो।
आतसा आतसा।
नोंथांनालाय ओरैनो मायबाफोर ओनो साइद बिजनेस दं नामा?
साइद बिजनेस आंहाथ' बिदि इमान गिदिर गैया। फिसा दङ।
औ।
आं बिदिनो हांसोनि बिजनेस खालामो।
औ।
उम हांसो दङ आंनाव।
औ साबै खैमासि दं खैमासि दं?
आं दा गो गोदान लाबोनाया फिसाया दुइस' सललिसथा दं ओमफफ्राय गेदेरा दङ दुइस' साथिथा दं गेदेरा।
औरैनो मासे मासेयाव बेसेबांसो गोलैयो?
ओरैनो फिसायावथ' दामा पनस'लिस थाखा के गोलैयो फिसायाव लाबोनायाव। मासेयाव उम। ओमफ्राय गिदिरावथ' गिदिरखौथ' बायना मोनो नालाय फाननोसो नांगौ। गिदिराव बिदिनो फासस' थाङो साराय पासस' सिजेन लाना सिजेन।
औ औ।
उम।
ओरैनो नोंथाङालाय मा मा जायो ओरैनो?
आं बिदिथ' इमान बिदि दामिखौबो जा होआ माने ओ गोरलैनि टाइमाव गोजां बोथोराव फिसाफोरनि थाखाय एन्टिबायटिक दैजों मिलायना होयो।
औ।
ओमफाय गिदिरखौ बिदिनो गुन्दै आदि सापर बिदि थालिरनि थालिर बे मादा थायो नालाय थालिर। थालिर मादाखौ दानफानानै गुन्दैफोरजों होफानानै जाहोयो आरो।
मोजाङानो होमबाना मोजां सलायगासिनो दोङो दास सान्दै बिजनेस आ हांसोना आरो।
ओरैनो नोंथाङा मायबाफोर बिजनेस खालामो नामा?
माने आं इदि बिजनेस खालामा खामनाया दा बागान दङना आंना दा।
होम हो।
दा कारजि बागान दं आंना।
औ कारजि बागान ना।
कारजि बागान ओमफ्राय आरो खुसि खुसेर बागान दं आरो ना।
आतसा।
औ।
उम उम कारजि फिथाइ थायबायना नोंथां? आतसा। आतसा ओरैनो खै बिगासे दं कार जि बागाना नोंथां?
बारा गैयालै नोंथां कारजि बागाना दुइ बिगा दं। ओमफ्राय खुसेर बागाना बिगासे दं आरोना।
खुसेर बागाना बिगासे आरो न' नोंथां?
औ औ।
आतसा आतसा।
दाथ' खुसेर फाननो जाबाय दां ना नोंथां?
औ नोंथां दा खुसेरा फानगासिनो दङ दा सानदिसो अखा हाबाय थानायखाय दा फानथ'वाखै आरो ना। औ।
ओम अखा हाबाय थानायखाय माबानो हायाखै आरो न'? उम। हेलेब खुसेर बे ओ खुसेर बागाननि हाया बेसेसो होनदों?
बिगासे होनदोमोन नो
बिगासे ना जा मोजां जादोंबा खुसेरा।
औ नोंथां दा मोजाङैनो दंथ'यो दा।
आतसा आतसा। उम बिदिनो आंनियाबो बिदिनो सलिगासिनो दोङो। न'खिनिखौबो सलायनो हासानदि।
मा होनदों नोंथां?
होनदों न'खिनिखौ सलायनो हानाय जाना दंथ'यो दा आंनाबो हा-हांसोनि बिजनेसावनो। ओं
नोंथाङा होनबा उफेरा खेथि जेबो मावा नामा?
अफरा खेथि बिदि दं दंनाया माने ओ बे कबि आलु फान्थाव बिदिखौनो गायो। दाथ' गाया नालाय कबि आलुफोरखौ गायनोबो गैथ'आ दा।
अ दा सिजिना गैथ'आ देसुन।
एदिना गैथ'आ नालाय
ओं ओं
दं ओरैनो बाय बांला दायो उम।
बे नोंथांमोनथिं दैमा सैमा दंना गैया?
बिदि दैमाथ'